हेलौ अ सार खो अ खोनादों खोनादों। अ सार होमबा जों नोंसिनि गामि आरो जोंनि गामि मा मा फिथाइ सामथायाइ मोनो बेनि बागै सावरायसैना?
औ सावरायजागोन दे सार दे नोंसिनिखौनो एसे खोन्थालाय।
थरैनो दाथ दैज्लां बोथोर ना। ओरैनो थाइजौ मोनो। खान्थाल मोनो ओमफाय नालेंखर ओमफाय बिदिनो लेबु बिदिनो आरो दंबावोमोन। दे सार नोंनिखौ खिथा।
जोंनियावबोथ मोनो बेफोरखौनो लिसुबो मोनो जोंनिथिं मोननायालाय ओरैनो नोंसिनिथिं माबा मोनोना मोना ओरैनो जाम फिथाइफोर मोनो ना मोना?
जाम जोंनि गामियाव गैयालै ओमफाय दस्रा गामियाव मु बारखांबिलफ्राव नुदोंमोन आं।
अह ओरैनो नों जाफेरदों ना जाफेराखै जाम फिथाइफोरखौ?
जाफेरनाया ओरैनो हस्टेलाव जादोंमोन सार। जोंना ह हस्टेलनि बे गेट सेराव दंना।
औ औ आं बावबायलै जाम फिथाइखौबो गोदो मोनजा दोंमोन ओमफ्राय दा बिराद गोबावसै जायैया।
अह अह।
ओरैनो खान्थालफ्रा मोनबाय नामारा?
अ सार अ खान्थाल मोनबायथ' आरो बिदिनो मोनजोबाखै होमबाबो थायबाय थानाय। था थाइफा थाइनै मोनजाबाय। आमफाय सार नो-नो-नोंसिनिथिं अह
थाइजौखौलाय जाबाय ओमफ्राय खान्थालखौ जाफेरनायाखै आं देग्लाय
अह अह
र' साननैसो थानानै जानाय नायगोन र'
अ अ, ओमफाय थाइजौ फ्रा मोनजोब्बाय नामा
थाइजौआथ' जोबहांबायानो नै।
अ अ अ
अह उम उम नोंसिनाव ओरैनो मा मा फिथाइ दं ओरैनो जेनेबा मोजाङै खोनायाखिसै आं।
फाननायाथ बिदि फानलायनाय गैया जोंनाव
अ
खोनाबाय सार? जोंनावथ बिदि फानलायलायनाय गैया होनदों अ नोंसिनाव मा मा फिथाय दं होनदां?
अ जोंनाथ' ओरैनो थाइजौ दं खान थाल ओमफ्राय बैग्रि लेसुबो दं। लेसुआ गोगगोम थाइदों सार जोंना ओमफ्राय देग्लाय जोबाखै दंबावो सार एसे बिदिनो जानो आन्था एसे दंबावो।
उम उम
अ जोंना फानहैबो नालाय लेसुखौ। बिदिनो न' खाथिनि हा हा लेसुखौ मा सिस्टेमाव फानो फानो माने आंथ' बेखौ मिथिया जेखुनु न'खरनि आइयासो फानहै नालाय अह। बेसेनि फानो बेसे बेदाजों बेसेबां आं बेखौ मिथिला
अ नारेंखलफोरालाय दंना गैया?
नालेंखर दं सार फांब्रै फांबासो दं जोंना। बिदिनो न' खाथिनि लोगोफोरजोंबो ज' जाज्लायो अ थायदों थायदों बह्रा बह्रााथार।
जोंनाव फांनैल दङ दंनायालाय नालेंखरा
बुरजा थायो नामा
थायसाबो थायनायालाय दा जानायनायाखै आं देग्लाय माब्रैथाय
अ अ दा गरम बोथोर ना अ बिदैफ्राबो थान्दा मोजां खालामो देहाखौ।
उम।
ओमफाय ओरैनो थाइजौफोर दंना गैया नोंसिनाव
थाइजौ थाइजौ दं सार। बिदिनो फांब्रै फांबा दं। थायजौआबो
नै बेलेग बेलेग माबा नामा रोखोमनि नामा?
अ अबबा गोखै अबबा गोदै बिदिनो अबबा गोखैबो गोदैबो अबबा गोखैयानो मोनबा गोद दैबो जायो
अ मा नो बै गिदिर गिदिद थाइजौखौ मा नो नोसिनथिं?
हा हा।
गिदिर गिदिर थाइजौखौ मा होनो?
अ बेखौ थाइजौ बेलाथि होनो।
बेलाथिना जोंथिं माबा सो नो ओंखाम थाइजौ। सो नो
अ ओंखाम थाइजौ। अ दिनै ए। ओ होमबालाय गिबि खेब खोना खोनाबाय आं ओंखाम थाइजौ होननाय अ अ ओमबाय। सारा थाइजौ बेलाथिनायगौ खोनाफेरदों ना फेराखैमोन।
खोनानायाथ खोनादों ओमफ्राय माने इस बे बेलेग जायगा लायो जयगा बेलेग बेलेग। नाम गाबजियो ना? उ। बे गिदिरखौनो होनदा नोंसिनथिंबो।
औ औ बै गिदिरा। अ थाइजौ बेलाथिखौनो होनो। जोंनाव माने गैया। बे न खाथि गामि ग गामि गामिफोरनि न खाथिफ्राव दंला बायो।
ओ जोंनावबो गैया गैनाया जोंना एसे फिसा फिसा थाइजौवा‌। फांसेलसो दं।
औ औ। ओमफाय ओरैनो नोंस्रा ओ गामिफ्राव मा मा फिथाइ सामथाइ मोनो?
गामियावथ बिदिनो दङ थाइजौ खान्थाल दं ओमफाय लिसु। दङ बैग्रिफोरबो दङ दंनायालाय।
अ अ
मा मा दंबावो दा गोसोआव गोसखाजोबनो हालाना।
औ औ ओरैनो नोस आ लेबुफोर दंना गैया लेबु नारें नारें जुम्ब्रा।
अ जुम्रा दङ जुम्रा दं लेबुसो गैया जोंनाव उम
अ अ उम जोंनाबो दं सार बिदिनो लेबुआ फांनैसो दं बिफां ओमफाय दाबो फिथाइ थायाखै आरोना। खोनादोंना हेलौ,
बिमा।
खोनायाखै सार मा होनदों
अ लेबुआ बेलेग बेलेग जातनि दं नामा होनदां?
जादनि गैया माने बे मोनसेयानो ओमफ्राय दाबो थायाखै फिथाइया।
औ। जोंथिंथ मोननै दं।
हेलौ
खोनादों सार
आइयो खोनायासै सार मा मा होन्दोंमोनथाय? सुलाय
अ लेबु नारेंखौ होनदों नारें।
अ अ होनफिनलाय
मोननै जादनि दं आरो जोंनिथिंजाय नारेंया
औ औ।
बै मोनसे मा होनो बिदै ओंखारग्रा बिराद दंना बेखौ लि
औ औ औ औ बेखौनो लेबु होनो ओमफ्राय मोनसेया बेगर गोनां ना
अ' ओं ओं बेखौनो होनदों बि थिं बेबो दङ जोंनिथिं आं बेखौनो होनदों।
अ जोंना बै बेगर गोनांखौ गायाखै बे मा होनो बिदै ओंखारग्राया
उम ओरैनो गोरलैयाव जाबाथ' गोखासो जायोना ना नारेंया
औ औ गोखा जायो बिदैबो गबावा अ बे-बेगर गोनाङाथ' माथो राबाबो बिदै ओंखारा
बिदैथ ओंखारा बे बांद्राय बेगर जेयाव जेवसोथायोना
औ औ जेव जेवसो जायो।
उम
ओमफ्राय सार गामिफ्राव लेबु फिथाइनि बागानफोर दं नामा?
बागानथ' जोंथिं बिदि खालामनाय जाया रैनो न' न'आव थायो बुस्थुआ बेफोर
अ अ अ बिदि बागान बुरजा माबा फानलायनाय गैया आरोना? खोनादों।
खालामनाय जाया जानायालाय ओरैलाय नोंसिनिथिं रानसानानै दं नामा।
जोंनिथिंबो गैया गैनाया बिदिनो न'फ्राव दं आरो एसे जानो आन था। बिदि बुरजा फानहरलायनाय गैया।
औ।
अब्लाबो जाय जायनि न'ख औ। अब्लाबो जाय जायनि न'खराव गैया बियो जायनाव दं बेसिनाव बायनानै लायो आरो थाइथामजों दस थाखा। माबाया फिथाइया
आं सानदों नोंसिनिथिं बागानसो खालामो नामा नंदां।
अ
ओरै बिजनि साइदआवसो दंना बागाना।
औ बिजनिथिंजाय
नुबाय थादोंमोन आङो फेसबुकफ्राव।
औ औ
लेबु बागाननि माबा माबि
औ औ औ ओइ फानबारियाबो माबा नामजादाथार नामा बे लेबुन थाखाय अ' खोना खोनादोंमोन आं बेसिनाव जेव जेव माबा लेबु बागान दं नामा?
उम
औ
ओरैनो लिसुफोर बागान बानायोना बानायास थिं
जोंनिथिं बिदिथ गैया सार। बागान बिदि बाग गान गैया न'फ्राव जा अ न'फ्राव जा फांनै फांथाम दं बेल'नो।
जोंनाव गैया अबसे गैनाया लिसु दङ ओमबाबो देग्लाय थायाखै।
अ' ओमफाय नोंसिनिथिं अ' ओमफ्राय नोंसि निथिं मा होनो ओ फिथाइ बे फिथाइ सामथाइखौ बायनो फायखारिफोर थाङो नामा?
औ बिदि फैयो अबबा अबबा फैयो बांसिनानो।
अ' अ'
माने लिंहरबा फैयो
औ औ मुदुफुलफोर दं नामा नोंसिनाव
मुदुफुलद दङ दंनायालाय औ मुदुफुल दङ।
औ ओंख्रि जायोना।
ओंख्रि जायो अंख्रिबो जायो बि
औ ओंख्रिबो जायो औ औ औ औ औ औ मुदुफुलखौ मोननायाव जायोबा मेगननि थाखायबो मोजां जायो होननानै मिथिनो मोनो जोंना
औ नोंगौ
औ। हेल
जासिगोन माथो सार टाइमा।
अ जासिगोन जासिगोन। औ।
दे इदिब्ला लाखिथनि ना सार
औ औ औ दे दे।
ओम।
दसमिनिद जाबायलै दोद नों।